हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
अ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालाम
आं नोंथां ओंखाम जाखांनानै एसे बाहेरथिं फैदों र'जनो होननानै। नोंथालाय मा खालामदों?
गरमालाय बिदिनोसै नोंथां अखाबो गैया खिन्थु सान सान्दुं गोसा जादों आरो जोंनिथिं।
औ-औ।
खोनादोना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों-खोनादों।
नोंथांमोनथिंलाय गरमबालाय दासान्दि माबायदि सोलिगासिनो दं?
ओंजोंनिथिं बेबायदियनो दा दंगासिनो दं आरो। फुंनिफ्रायनो माोनथ र'।
औ-औ। अ खोनादों न
औ-औ।
बेनिफ्राय नोंथांनाव आङो मोननैसो कुइसन सोंनोसै। ओ मानो जेरै ओ नोंथांनाव आङो कम्पिउटारनि बागै सोंनोसै नोंथांनाव। जेरै मोनसे कम्पिउटारखौ बाहायनो औ मोनसे जसे कम्पिउटारखौ बाहायनो थाखाय मा मा बेसाद नांगौ जायो? बेयाव नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
कम्पिउटार होनबाथ' दा जेनेबा किबर्ड नांबाय नांगौ बेनिफ्राय माउस बेनिफ्राय आरो' मोब्लिबनिबो मोब्लिबाव नांगौ जायो बेबायदिनो बिनि उनाव बेबायदिनो माया गोनां जायो आरोना नोंथां।
ओ बिनिफ्राय बै कम्पिउटारखौ ओ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे सुंदुयै फोरांनबानो जाबाय। बे कम्पिउटारा जोंनि मानि थाखाय गोनांथि बेफोरखौ एसे फोरमायना हाबानो जाबाय नोंथाङा।
उम
खोनादोंना नोंथां।
औ हेल' नोंथां। हेल'।
अ नोंथां आं नथां बुंङ दि
बैफोर कम्पिउटारखौ बा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे गुसुङै फोरमायना होबानो जाबाय।
कम्पिउटारखौ दा जेनेबा हेलौ
अ खोनादों नथां।
औ।
खोनादों नोंथां नोंथाङा बुं।
हेल'।
अ खोनादों नथां आङो। औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बाय नेटवर्कनि प्रब्लेम नङा माथो खोन खोनाया खोन हेल'।
अ हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथाङा नेटवर्कनिफ्राय प्रब्लेम नङा हेलौ।
हेल'।
खोनायाखै हेल'। हेल'।